खुलुमबाय नोंथां।
औ गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिनाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ औ नोंथांनिसिमबो।
औ नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथां।
औ औ नोंथां औ बुं
औ दे देनो जाबाय बैसागो रंजालि बैसागो नोंथां
बैसागु रंजालि बैसागु
औ रंजालि बैसागु।
औ औ औ।
नोंथाङाबो जि हायो आंजों ओ बे बैसागोनि रंजालि बैसागो आयदानि सायाव सावरायनो नोंथाङाबो एसे मदद होबानो जाबाय नोंथां।
औ औ थारैनो नोंथां।
औ। बैसागु रंजालि बैसागु होनोब्लाथ' जोङो बैसागुआथ' मोनथाम रोखोमनि जायो। बैसागु होनोबा रंजालि बैसागु आ मागो बैसागो बिदिनो काति बैसागो बिदि आरो जों दा सावरायनो सानदों रंजालि बैसागो औ रंजालि बैसागु होनोब्ला जोङो। ओ रंजालि बैसागोआ गोदो गोदाय आबै आबौ आजै आजौनिफ्रायनो फालिबोबाय थानाय मोनसे फोरबो आसामाव बे खुंजानाय मोनसे फोरबो आ जायखौ जों बोसोरसेयाव खेबसेल' फैयो जायो बोसोरसेयाव खेबसेल' बे फोरबोखौ फालिनाय जायो। नंगौ नोंथां बे औ। औ नोंथां बे बैसागोआ बे बैसागोआव जोङो। ओम गिबियावनो ओ जोङो सैथो दान सैथोनि जोबथि जोबथि खालाराव जोङो सैथोनि जोबथि खालाराव जों मोसौ मोसौफोरखौ थुखैना लाग्रोयो
औ नंगौ
औ बे मोसौखौ थुखैनाय होनोब्ला जोङो मोसौखौ थुखैनो थाखाय जोङो गिबिसिनथाराव ओ जों मोसौखौ ओम मा होनो थुखैनो थाखाय जोङो माबा मुवा बेसाद जोङो ओ थुब्रायनानै लाग्रोयो जायखौ जोङो मा थुब्रायनाय मुवा बेसाद होनोब्ला जोङो लाव फान्थाव बिदिहाय काजोलगुरि ओम बिदिहाय गोबां दिग्लि लिटा बिदि गोबांथार जोंहा हा हानानै थुख्रा थुख्रा हानानै लाग्रोनानै जों मोसौखौ थुखैनो थाखाय थियारि खालामना लाग्रोनाय जायो लोगोसे बे मोसौ थुखै औ बे मोसौ थुखैनाया जोबथि खालार सैथोनि जोबथि खालाराव जों बेनि थाखाय पेन्टिं खालामनाय जायो बेयावनो जों मोसौखौ खालि फुङावनो सिखारनानै जोङो मोसौखौ थुखैनो थाखाय ओ बेफोरखौ हाना लानानै जों मोसौखौ थोखैनो दंग' एबा हाखरफोराव दैखरफोराव जोङो लानानै थाङो मोसौखौ बेजों लोगोसे थुखैहैनानै औ ओ बे थोखैनो थांनायाव जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो फालिबोनाय बायदियै जोङो बे मोसौखौ थुखैनाय समाव जोङो मोसौफोरा बोसोर बोसोर एरबाय थाथों बिदिहाय होननानै जोङो गोदोनिफ्रायनो खुगा मेथाइ ओ खननाय जायो खननानै बेखौ सारना होनाय जायो मोसौनि बिखौङाव सारनानै होनाय जायो जेरैहाय जों बे खुगा मेथाइखौ बुंनो हायो जोङो लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एरबाय था बिमानि खेथेर बिफानि खेथेर नोंसोर जागोन हालुवा गिदेर बिदिहाय जोङो बुंनानै मोसौखौ थुखैनाय जायो नोंथां औ औ नंगौ नोंथां ओ लोगोसे जोङो बेखौ जोङो थाव ओ हांगार बिदिहाय जों सारायफोरनिफ्राय हांगार लानानै थावजों मिलायनानै जोङो बेखौ मोसौनि बिखुङाव जेनेबा जोङो मोसौ खौ जोङो मोसाफोरा जों मोसाफोरा हाग्रानि जिब जुनारफोरा जे मोसौफोरखौ गिनानै खारो जानो हाया बायदिहाय जोङो बिदिहाय दुब्लिफोराव फोथाराव हैनायनि सिगाङाव जोङो फैखांनानै बेखौ फोथा फोननानै फोथा फोननानै हैनाय जायो मोसौखौ
नंगौ नंगौ
औ नंगौ नोंथां बेनि उनाव जोङो से खालार से खालार खालि जोङो मानसि बैसागु एबा से खालार खालि मानसिनि दिन होननानै बुंनाय जायो जाय खालि जोङो फुङावनो दुगैस्रां दुगैस्रां लोबस्रां जोङो आफा बोराइ बाथौखौ ओ बोसोर गोदाननि बोसोर गोदाननि थाखाय जोङो ओ बोर बिनो थाखाय बोर बिनो बे बोसोरा मोजां मोजाङै गाहाम गाहामै थांथों जोंनिबो जिउ संसार जानायफोरा मोजाङै सोलिलांथों होननानै जों आफा बोराइ बाथौखौ साथि खाला लगायनाय जायो खाला लगायनानै जोङो साथि खाला लगायनानै ओ आफा बोराइ बाथौनियाव बोर बिनाय जायो लोगोसे जोङो बे से थारिख जों गिदिरखौ गिदिरनि सायाव गिदिरखौ मान होयो खुलुमो गामिनि बोराय बुरै ओ बिमा बिफा आबै आबौ बिदि गासैखौबो जोङो खुलुमनानै बोर बिनाय जायो बिसोरबो गिदिरफोरा जोंखौ बोर होयो लोगोसे बिनि उनाव समब्रा समब्रिखौ जोङो गोरोबलायो माने बेखालि मानसि बैसागु रावजोंबो नांज्लायनो मोना खोमज्लायनो मोना बिदि होननानै जों फोथायो गोदोनिफ्रायनो लोगोसे जोङो बे बैसागो बेखौ रंजा रंजालि बैसागो नालाय बेखौ जोङो गोदो गोदाय मिथिनाय बायदिबा गोदो गोदाय से दानसिम फालिनाय जायोमोन होननानै खोनानो मोनो बे बैसागोखौ से दानहालागै फालियोमोन रंजायोमोन गासैबो दुखु दाहा गासैखौ बावगारनानै बे से दानालागै मोसानायमोन होननानै खोनानो मोनदों नाथाय दानि जुगाव जोङो समफोरखौ नायनानै बिदिनोसै स्नि दिन फालिनाय जायो मान होना जों गावबा गाव दानि जुगाव बादाय औ औ थारैनो थारै ओ जोंनो औ द' सान स्नि सान बिदिहायसो फालिनाय जायो बेनिफ्राय जोङो गासै ओ बैसाग होनोब्ला जों गासैबो आलासि सोरबा बहाबा खामानि मावनो थांनाय बिदिहाय गासैबो जोङो ज' लोगो मोननाय जायो बैसागो बोथोराव जों गासैखौबो लिंहरनानै ज' फिथा सावराय जानो बिदिहायनो बैसाग होनोब्लाथ जौ जौफोर जौ लोंनो बेदर बिदिहाय लावखार ओंखाम जानाय बिदिहाय जोङो गासैबो जमा जानाय जायो न'खरनि गासै गुबुनाव थांनाय मानानि गासैबो जमा जाजोबनानै बिदिहाय खाना जायो लोगोसे जोङो नै थारिखनिफ्राय मोसानो अंखार गासैबो गथ' गथाय बोराय बुरै गासैबो सेंग्रा सिख्ला गासैबो एखबा मोसानो ओंखारबोयो ज' ज'नो ओ गासैबो दुखु दाहाखौ गारनानै मोसानो ओंखारबोनानै गासैबो ओ बर'नि जोंनि खाम सिफुं जथा बर' फोरा बर'नि खाम सिफुं जथा सेरजा थरखा बिदिहाय लानानै गावबा गाव रंजानो गामि गामि गासैबो गावनि गाननाय जोमनाय हौवासाफोरा गामसा गामसा आर'नाय लानानै गोसो हिनजावसाफोरा दखना फास्रा जोमनानै बिदि जोङो ओंखारबोनायखौ नुनो मोनो नङा होनबा नोंथां बिदिहाय जों बैसागोखौ रंजायो स्नि सानालागै मोसानानै ओ जोङो बैसागोखौ मोजाङै फालिनानै मोजाङै हेंगार हरो लोगोसे नोंथाङाबो बैसागोनि बे रंजालि बैसागोनि बागै फंनैसो बुंनानै होदो नोंथां
औ नोंथां ओ बैसागु होननानै बुंब्लाथ' ओ बर'निल' नङा जोङो बेबादिनो बर'जों लोगोसे ओ असमिया सुबुंफोरखौबो जोङो बैसागुखौ फालिनानै नुयो आरोना नोंथां
औ थारैनो थारैनो नोंथां सैथो
औ जोङो आसाम नाङैनो जों बैसागुखौ फालिनाय नुनो मोनो खौ जों नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे नोंथां बुंलांनाय हिसाबै बे आरो बेबायदिनो सैथो दाननि लास्ट खाालार खालि नङा होमबा
औ जोबथि औ जोबथि खालारखालि नंगौ नोंथां
जोङो थुखैनाय जायो नङा होमब्ला नोंथां
नंगौ नोंथां नंगौ
बेनि उनाव जोङो से खालार खालि जोङो बेबायदिनो गे जेनेबा बेबादिनो न'आव न'नि बाथौआव जों साथि खाला लगायनाय एबा जोंनि गामिनि बाथौ आव जों साथि खाला लगायनायजों लोगोसे गेदेरा उन्दैखौ मान होनाय ओ उन्दैया गेदेरखौ ओ मा होनगोन बेखौ औ औ उनदैया गेदेर उनदैया गेदेरखौ उनदैया गेदेरखौ ओ मान होनाय बेबायदिनो बेजों लोगोसे गेदेराव उन्दैखौ बोर सारस्रिनाय बेबाय बेबायदिनो औ जोङो बेबायदिखौ जोङो नुनो मोनो नङा होमब्ला नोंथां? बेजों लोगोसे जोंनि बैसागु होननानै औ जोङो बैसागु होननानै बुंब्ला थ बेबायदिनो गिबि गिबियावनो जोङो बैसागु मोसानो थाखाय जोङो बेबायदिनो खाम सेरजा जथा सिफुं बेबायदिनो बर'नि गेजेराव बेफोर ओ दामनाय मुवाखौ जों दामनाय आगजु मुवाखौ जों बायनायखौ नुनो मोन नङा होमब्ला नोंथां?
नंगौ नंथां नंगौ नंगौ थारैनो सैथो
बे औ बेजों बेजों लोगोसे जोङो ओ बैसागु मोसानायाव जोङो गाननाय ओ खसाब जायखौ जोङो बेबायदिनो ओ आर'नाइ फालिखौ लानाय जायो बेजों लोगोसे ओ दख'ना ओ हौवाफोरा बेबायदिनो गामसा गामनाय जायो नङा होनब्ला नोंथां। औ गामसा गाननायखौ जों नुनो मोनो बेजों लोगोसे गिन्जि गस्ला एबा गस्ला गाननायखौ जों नुनो मोनो बेजों लोगोसे आर'नाइ फालि लानायखौ जों नुनो मोनो। आरो आरो फारसेजों जोङो आइजो माहारिखौ नायोब्ला जोङो बेबायदिनो दख'नाजों ओ बे फास्रायाथ' जोंनि बे आर'नाइ फालियानो जाहैबाय नङा होमब्ला
औ नंगौ नोंथां उम
औ बेजों लोगोसे जोङो जों बे गाननायखौ गान्नायनि सायाव बुङो बैसागुआव मोसानो थाखाय गान्नायनि सायाव बुंनो थाङोब्ला जोङो ओ बे गाननाय खसाबफोराव जोङो दानि दानि जुगाव ओ दानि मुगायाव माने जोङो दखान बेबादिनो गला बेबायदिनो हाथाय बाजारफोरावबो जों बायनानै मोनो नङा होनब्ला नोंथां?
नांगौ नोंथां नांगौ
औ दानि जुगावथ' बेबायदि बायनानै जोङो गाननाय। खौ जोबोर नुनो मोनो नाथाय जोंनि गोदोनि आबै आबौ एबा आजै आजौ मोननि समफोराव आरोना नोंथां। जोङो बेफोर औ बेफोर गाननाय खसाब जायखौ जोङो बैसागुल' नङा बेबायदिनो जोङो ओरैनो थानायावबो गाननाय खसाब बेफोरखौ जोङो आबै आबौ एबा आजै आजौनि समफोराव जोङो गावबा गावनो आखाइजों खुन्दुं हेबनानै बेबायदिनो जोङो दानानै गाननायखौ नुनो मोनोमोन नङा होमब्ला नोंथां।
नंगौ नंगौ थारैनो सैथो नोंथां
नंगौ नोंथां बेबादिनो जोङो ओ गोदोनि समफोराव जोङो जेब्ला ओ बेबादिनो
जेब्ला जोङो बेबायदिनो गला एबा हाथाय बाजारफोराव जोङो गाननानै गाननाय सि एबा खसाबफोरखौ जों मोननो थाङामोन अब्ला जोंनि आबै आबौनि समफोराव ओ गावनो सुबुं सुबुङानो माने ओ गामियारि सुबुंफोरा आबै आबौमोना जेरै जोंनि आबै आबौ आजै आजौ मोना आखाइजोंनो ओ बेबायदि लाथानि ओ जायखौ जोङो लाथा होननानै बुङो नङा होनोमब्ला नोंथां।
उम औ नंगौ
औ बे लाथानि लाथाखौनो जोङो बेबायदिनो फिसिनानै बेनिफ्राय जोङो खुन्दुं दिहुननो हायोमोन आरोना नोंथां।
औ फिथोबनिफ्राय औ नंगौ नोंथां
फिथोबनिफ्राय लाथा फिथोबनिफ्राय जों खुन्दुं दिहुनायखौ जों नुनो मोनोमोन। आरो बेजों लोगोसे बे खुन्दुंखौनो जोङो बे खुन्दुंखौनो जोङो
ओ बेबायादिनो ओ दानो हानाय जायखौ जोङो हिसानसालियाव सोंनानैलायो नङा होमब्ला नोंथां?
नंगौ नोंथां नंगौ
औ बेबायदिनो जोङो दानानै गाननायखौ जों नुनो मोनोमोनब्रा नोंथां। बेबादिनो बैसागु बैसागु होननानै बुङोब्लाथ' नोंथां बुंनाय लेखा बेबायादिनो गिबिनिफ्राय लानानै मोसौ मोसौ थुखैनायनिफ्राय लानानै ओ मोसानाय ओ बेबायदिनो गेजेराव उन्दैखौ मान होनाय बे बेजों लोगोसे मोसानाय मुसुरनाय गासैबो बेबायदिनो ज' जालायनानै मागिनाय नङा होमब्ला नोंथां?
औ नोंथां
औ बेजों बेफोरखौनो जोङो बैसागु होननानै बुंनाय जायो आरो ना नोंथां।
नंगौ नोंथां। औ जोंनि थिखानाय समावथ' जोङो बैसागो रंजालि बैसागोनि बागै बुंनानै फोजोबनो हाया आरो जेन नङा होमबा नोंथां? बेनिखायनो जोङो बे बे थिखाना होनाय समाव जों जिखिनि हायो सानैजों नों मोनथियैखो खौ आं बुंबाय आं मोनथियखौ नोंनिफ्राय मोनथिनो मोनबाय बिदिखायनो जोङो सावरायबोबाय नङा होनबा नोंथां बेखिनि नोंथाङाबो हेफाजाब होबाय बेनि थाखाय नोंथांनिसिम साबायखर थाबाय नोंथां।
औ गोजोन्थों नोंथां।
गोजोनथों गोजोनथों।